हेल' जाबायना नोंथाङा औ नोंथां खोनादों औ। बिदिब्ला आं दा नोंथांनाव मोनसे आयदानि सायाव सावरायनो कल ओ खालामनाय जादों जागोन ना नोंथां औ औ औ आयदायानो जाहैबाय माने जोंनि बर'फ्रा गोदोनि समाव आरो दा मा रैहाय जिब जुनार फिसिनानै गावनि न'खरखौ खुंबोदों आ मा मा जिब जुनार फिसियोमोन फोरनि सायाव सावरायजागोन ना नोंथां औ औ। खोनादोंना नोंथाङा औ नोंथां खोनादों औ नोंथां खोनागासिनो औ। औ ओ बिदिब्ला नोंथाङानो एसे जागायना होदो नामा नोंथां? औ जागोन दे नोंथां औ औ दाथ' जोङो नोंथां आ
बेफोरबायदि जेनेबा दाउ अमा फिसिनाय होनना बुङोब्ला जोंना ओ गोदोनि समफ्राव ओ फ्रायनो फिसिखायोमोन ना
औ नंगौ।
नुनो मोनोमोन बै समाव जोङो फिसिब्लाबो जोङो ओ बेफोरखौ फालांगि
खौ फालांगियारि आयदायाव लाङामोन आरो औ नंगौ नंगौ थारै औ नंगौ थारैनो औ जोङो बेफोरखौ ओ
माबानानैसो न'आव जानो थाखाय आलासि दुमसि फैबोला
औ ओ मालाबा
जानो लुुगैयोबा बै समावसो जों बेफोरखौ बुथारनानै जायोमोन एबा जानायखौ नुनो मोनोमोन।
नुनो मोनोमोन औ नोंथां नंगौ नंगौ औ नंगौ।
दा जोङो ओ बै समफोराव बिदिनो गाव-गावनि जेनाखि जिब जुनार फिसिनाय होननानै बुङोब्ला
नानै बुङोब्ला
बेयाव गुबै समनिफ्रायनो जोङो गोबांसिन जेरै दाउ बा अमा बे मोननैखौनो जों गोबां नुबोसिनदोंमोन।
नुबोसिनदोंमोन औ नंगौ बोरमा मोसौनिफ्रायनो बै समावहाय जोङो औ ओ बेखौ बांसिन नुनो मो मोनोमोन औ नंगौ थारैनो दाउ आरो अमाखौनो औ जोंनि बर' हिसाबै औ दा बेदिनो
जेनाखि जोंनि बे सोलायबोयै सोलायबोनानै जोंनि जिउ खुंनायाव रां रु
रां रुफानि अनजिमाया औ ओ गोबां जेनाखि नांगौ बेफोरबायदि सम सफैनानै औ जों दिनै बिदिनो लासै लासैनो माने औ-औ बेफोरखौ जोङो फालांगियाव महर होबाय आरो नङा होनबा नोंथां औ नंगौ नंगौ औ नंगौ थारैनो नोंथां।
दा आ जोङो बेखौनो बुंनो नांगोन जे नोंथां ओ आथिखालाव जोङो जेनाखि थांना थानांगौब्ला जोंनो रांखावरिनि जोबोद गोनांथि जागो
गोनांथि जाखायो औ नंगौ थारैनो नोंथां बेखायनो जोङो ओ दिनै बेफोरबायदि औ
मानो होनना बुङोब्ला बेनि मख'जाथावसिन जेनाखि जेंना बेनो जाहैबाय जोंहा सुबुं अनजिमा बांनाय नङा होमबा नोंथां? दा जोंहा सुबुं अनजिमा बांनायनि थाखायनो जों दिनै रां रुफानि
फानि औ बेफोरखौ जोङो
थिया गोबां माबासिन जाबाय गोबांसिन जाबाय आरो
औ
ओ दा जोङो बिदिनो रां रुफानि गोनां जानायलाय जोङो जेनाखि जों गोदो निफ्राय जे खालामबोनाय माबाफोर ओ दाउ अमा फिसिनाय बेफोरबायदि माबाफोर ओ ओ हुदाफोर बेखौ जोङो फालांगियारि बिथिंङाव लाबोनानै जों दिनै ओ गाव गावनि जेनाखि ओ रांखान्थिनि नुजाथिनाय जेंना बेफोरखौ जोङो
जोङो सुस्रां बोनो हानायखौ जों गोबां नुनो मोनगासिनो दङ' नङा होमबा नोंथां औ नगौ नंगौ थारैनो।
औ नोंथां दा जोङो घरे
जोङो औ घरे घरे गामि ओनसोलफोरावबो न' न' औ जोङो
दाव अमा फिनायखौ गोबां नुनो मोनसै लोगोसेनो बेल' नङा आथिखालाव जोङो सोलिफु मुगायाव
सोलिफु मुगायाव सोरखाराबो जोंनो बेफोरबायदि एसे सुबिदाखौ होदों नंङा होमबा नोंथां औ नंगौ थारैनो औ।
दाउ फार्मनि
फार्मनि औ बा अमा फार्मनि औ ओ बोरमा फार्म औ मोसौ फार्म बेफोर बायदि गोबां माने जिब-जुनार फिसिनायाव जों नो माने सरखारनिफ्राय औ जोङो ओ एसे-एनै जेनोखि ओ माबा मोन मोननो हादों अनसुंथाइफोर जों बेफोरजोंनो जोंनि जेनाखि फालांगि खालामनाय दाउ अमा फिसिनायनि बेफ्राव जों एसे गोरलैसिन जादों आरो औ नंगौ नंगौ
औ दा ओ नोजोर होनो थाङोब्ला जोंनि फ्राययानो माने
फ्राय आनो मे साख्रि बाख्रिखौ जोङो नाजानायखौ नुनो मोनो नाथाय बेजों लोगोसे
ओ जोङो मानो होनना बुङोब्ला साख्रिया मोनसे बादायलायनायनि मोनसे माबा बेयो साख्रिया बादायलायनायसो
बादायस आजिखालि जुगाव नङाबा नोंथां जाय बांसिन नाम्बार मोननानै
बेनो सकारि
बेनो सारकारि साख्रिखौ मोन दि औ
मानो होनब्ला बेवहाय जोंना गोजौ सोलोंथाइ लायनायनि अनजिमायाबो गोबां बांबाय नालाय नङा होमबा नोंथां
थारैनो बेखायनो औ जोंहा माबायावहाय औ जोंहा एसे माबा औ औ खस्थ'सिन जाबाय औ दा बेखायनो जों
सिख्लाफोरखौ आथिखालाव जों नुनो मोनसै ओ बेफोरबायदि दाउ मा सोरखारनिफ्राय जे एसे अनसुंथाइ मोननाय स्किम्सफोर ओ बेफोरजों ओ बेफोरखौ मोननानै माने एसे एनै रांखान्थियाव मदद मोननाय जादों बेखायनो जोङो दा गोबां माने बेफोरबायदि अमा
बेफोरबायदि अमा फिसिनाय बा दाउ फिसिनाय बा बोरमा मोसौ फिसिनाय बे गोबां मावनायखौ जों नुनो मोनदों आरो नाोंथ औ नंगौ नंगौ नोंथां बे सरखारनि अनसुंथाइ मोननायजों
दा बेयो मोनसे जोब
दा बेयो मोनसे जोबोद मोजांनि बाथ्रा औ जोङो साख्रि बाख्रि ल' नेनानै थानाङा औ मानो होनब्ला साख्रि बाख्रिया जोंनो गोबां माने माबा होनो हाया हानद्रेद पारसेन्ट बा जौसे जौखोन्दो जों मोनथारगोन होननानै बुंनो हाया।
मानो होनब्ला गोबां सु
गोबां सुबुं अनजिमा औ बेवहाय जोंनि ओनसोलाव औ बा जों नि बुहुमावनो औ ओ औ नोंथां दा जायनि जाहोनाव जोङो दा बेफोरबायदिनाखि फालांगि मावनाय ओनो बुंनो थाङोब्लााथ' बेफोर जेबो गोरोन्थि बा गाज्रि ना नङा म
जोङो जुदि बे संसार बा जिउ खांनांगौबा जोङो लाजिनाय गिनाय बा आसुस' मोननाय जों बेफोरखौ गारनांगोन आरो नङा मोनानथा
बेखायनो फालांगि मावनानै माबा फिसा फिसौ फालांगि मावनानैबाबो जों
नांगोन नङा
नांगोन नङाहोनबा नोंथां औ नंगौ थारैनो औ औ नोंथां औ बेखायनो आं दा औ बुंनो सानदों नोंथाङाबो बे दाउ मा फिसिनाय आरो बेफोरजों मा म मा जोंहा मुलाम्फा जागोन आरो रां रुफाखौ जोंनो मानो नांगौ आरो फालांगि मावनाय जों
मास सोम
म सोमोन दंनि सोमोन्दैनो होन नामा नोंथां औ जागोन नोंथां जागोन औ औ औ नोंथाङा थारखौनो बुंलांबाय ओ दाउ अमा फिसिनाय होनोबाथ' मानि बे जोंनि ट्राइबेल माहारिनि बा जोंनि बर' बर' माहारिनि मोनसे आंगो गायनाय फुनायजों लोगोसे बेबो मोनसे जोंनि आंगो बाहागोखा होननानै जों बुंनांगोन नङा होमबा नोंथां औ औ दाउ अमा बोरमा मोसौ मैसो हांसो ना फिसिनाय बेफोर माने जों जों गोदोनिफ्रायनो माने सोम माने लोगो लोगो दंबोखफायो आरोखि जोंनि बर' रायजो जानायाव आरोखि नोंथाङा औ औ आरो जों मानि गोबाङानो मा अमाखौ जों अमा बा दाउ जों बे मोननै अमा दाउ बोरमा बेयो थाथारखायो आरोखि जोंनि मोनानफ्रोमबो न'खराव औ दा बोरमा गैयाब्लाबो जों दाउ अमाखौथ' जों खमनखा नुखाथारो जेरैहाय आं अमाखौनो बुंनोसै नोंसां नोंथां अमाखौ मानि गोदो। गोदोनिफ्रायनो जों फिसिबोगासिनो दंमोन नोंथां नङा होमब्बा ओ बिदिनो अमा। फिनायनि गोबां जोंहा रोखोमनि अमा दं अमा गुफुर दं अमा थावख्रि दं। अमा गोसोम दं औ। आरो अमा दिसि दं अमा गावराव दं गोबां रोखोमनि जों अमाखौ नुनो मोनो आरोखि नोंथां। दा जोंनि औ नोंथां दा जोंनि बर'फ्रा बांसिन अमा दिसिखौ जों फिसिनायखौ जों नुनो मोनो नोंथां। मानो होमबा बे जानोबो गोथाव। औ बा दखानफ्राव फानैहैबाबो दाम मोनो। एसे बांसिन गुमुरखौ गुबुनफोरनिफ्राय बेखायनो जों बेखौ बांसिन फिसिनायखौ जों नुनो मोनो आरोखि नोंथां। दा औ नोंथां। मानि अमाखौ आरोखि खायसे खायसे ओरैनो सिथारनानै जानो। बो फियो बा हमना लाबाय बैसागु फैगौ। खालमासि जानो थाखाय जों देग्लायनो फिसिना दोनखागोन। बैसागुनि नामाव नंगौ औ बेफोरबायादिखौ जों नुनो मोन्दोंमोन आरोखि न नोंद थां बा ओंखाम गोरलैयाव जानो फिनानै दोनो। नांगोल जांख्रा। याव जानो फिसिनानै दोनो बेबादिमोन आरोखि गोदोनि समाव अमा फिसिनाया नाथाय समजों लोगोसे माने बेफोर गासिबो सोलायबोजोब। जों आरोखि औ दा जों नुनो मोनो जायोब बाय अमाखौ जेनेबा खालमासि जेनेबा फिसालानि कलेजनि इडमि। सन दं बा फिसाजोनि इडमिसन दं बेफोरनि। थाखाय जों मा अमाफोरखौ बिदि बिसिनि थाखाय जों फिनानै थिना। दे आरखि बा दोननायखौ जों नुनो मोनो आरखि नोंथां औ आरो लोगोसे। बे जों औ बेफोरखौ माने खैफोद बा लोमजानाय साजानाय जायोब्ला माने गरिब न'ख। जेनेबा हाय थाखा फैसा मोनो साख्रि बाख्रि गैया बिजनेस गैया बेफोरखौनो मानि जिउनि। दाहा। बा लामा होननानै साननानै अमाफोरखौ दाउफोरखौ माने फिनानै दोननाय जायोमोन आरोखि नोंथां। आरो जों ओरैबादि रो रोखोमनि फिनायबो जों नुनो मोनोमोन जेनेबा न'खराव जेनेबा सोरहाबा हाबा जानांगौ गोनांथि दं। फिसाजो बा फिसाजला बिलाइ जिबि फिसाजो बिलाइनांगौ बा फिसाला हाबा जानांगौ दं बेफोरनि थाखायबो जों अमाखौ थिनानै फिसिनानै दोननायफोरखौ जों नुदोंमोन आरोखि नोंथां। खोन्थादो औ औ औ ओमफ्राय इदिनो समजों लोगोसे गासैब बि सोलायबोजोबबाय दा माने बिदिनो आरोखि नांगौ खिनियावहाय माने जे माने नांगौ बाइचानस आव नांगौ समावहाय जों मानि सबसे गोरलैसिन फाननो हायो होमबा जों अमा दाउ। बोरमा बेखौनो आरोखि बेनि थाखायनो मा जोंनि गरिब न'खरफ्रा गाहाय थाखोनि सुबुंफ्रा जोंनि बर'फ्रा माने बेफोरखौनो फिसिनो औ फिसिनाय जायोमोन आरोखि नोंथां आरो दाउफोरनि बेलायाव बिदिनो खायसे खायसे ओरैनो जानो फिसियोबा। ओरैनो बा खायसे खायसे मा बेफोरखौ बाजाराव लांनानै गावनि न'खरखौ खुंनो थाखाय फिसिनायखौ जों नुनो मोनो ओन्थां। आरो दिनैनि दिनाव मा दाउ फिसिनायनि बेलायाव जोङो जे जेरैहाय जोंङो बयलार नाय बयलार दाउ फिसिनाय बेफोरखौ जों फिसिनानै जोंनि न'खरफ्रा बा जोंनि बर'फ्रा माने बे फोरनि सायाव गोबाङानो जिउ खुंनानै थानायखौ जों दिनैनि दिनाव नुनो मोन्दों आरोखि नोंथां।
नोंगौ नोंगौ।
बिदिनो हांसो फिनाय हांसो फिनायनि बेलायाव बिदिनो हांसो खौबो माओैरैनो गोदोनि दिनाव ओरैनो मा माफा मानै न'फ्राव जानो ओंखाम गोरलैयाव जानो खुमब्रा जालायजों होनलायनानै दोना होमबा नो नोंथां औ बिदिल' दोनोमोन आरोखि औ नाथाय दा बेफोरखौबो माने मोनसे ओ कमारसियेल लाइनावहाय लांनायखौ जों नुनो मोनदों बा बिनि फारसे आवगायलांनायखौ जों नुनो मोनदों आरोखि नोंथां। जेरै हांसो फिसिनानै खायफा खायफा बिदै फानो औ हांसोखौ फिसिनानै खायफा खायफा हांसोखौनो फानो बा खायसे खायसे बिदैखौ फानो बेफोरबायदि फाननानै गावनि न' खरखौ सामलायबोनाय गावनि फिसा फिसौफोरखौ सामलायबोनाय जों बेफोरखौ जों नुनो मोनदों आरोखि जोंनि ओनसोल सोलाव नोंथां औ आरो अमा अमा अमानि फिसिनायाव बिदिनो ओ गोदोनि दिनाव दाथ' बांसिन मा होनो मा खालामो दाथ' बांसिन मा सरखारनिफ्रायबो गोबां अनसुंथाइ बा साबसिडि मोननायखौ जों नुदों आरोखि। अमा फिसिनो थाखाय औ सरखारारानो अमा बायना होगोन। सरकारानो आदार बायना होगोन जास्ट माने नायनांगौआ गावबा गावनि बिबान बेफोरबायदि मान माख माखासे सुबिदा खालामनानै होनायखौ जों नुदों आरोखि नोंथां औ साख्रि बाख्रि गैयाब्लाबो जों बेफोरखौनो दानि जुगावहाय मा ओ न'खर सामलायनायनि बा गावनि लाइफखौ गावनि जिउ खौ खुंनायनि मोनसे राहा लामा जों बानायनानै लानो हायो बेखौ जों नुहुरो आरोखि नोंथां दा बिदिब्ला जोंना स समा जाबाय नामा नोंथां?
औ नोंथाङो औ।
औ औ एसेयावनो दोनथ'नांसिगोन नोंथां औ जोबोद माबा बुंना हो होलांबाय आंनो औ औ औ दे बिदिब्ला औ दे।